औ
हेलौ खोना-खोनाबाय औ खोनाबाय औ औ ओमफाय मा खालामदोंमोन नों थाङा?
मा होनदों? ए मोजां खो
खोनायाखै?
दे मा होनदोंमोन?
अ मा खालामगासिनो दं होनदों नोंथांखौ?
ए आङो नै ओरैनो दान्दिसे ओ बेलारोम समनि ओ सेयाराव जिरायनानै गांनैसो बिजाब फरायगासिनोमोन। नोंलाय?
आङो जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथयो।
अ गोबाव समनिफ्राय दिनैसो फन रायज्लायफिननाय जाबाय
औ
ओमफ्राय आङो नोंनाव फन हरनो हरनो सानबाय थादोंमोन नाथाय नोंसो दिनै हरग्रोनाय जाबाय आंनाव।
अ ओ दाख्लै मा दाख्लै
देलाय मा होनदोंमोन?
दाख्लै माने राय्लायनायाव
ए मा होनदोंमोन देलाय
दाख्लै राय्लायनायाव एसे आद्रा थानाय जादोंमोन ना
अ दे दे औ औ नोंथां आं बेयाव नोंनाव उम आं नोंनावबो सोंनो आद्रा थादों ओ बेयावहाय नैबे नोङो बुंदोंमोन जे गोरान आबाद मावनाय बे गोरान आबाद मावनाय होननाय लोगो लोगो नोंसिनियावहाय आ दा ओ खांखिलर फथल बेफोर जायोमोन नङा होमबा?
औ
दा खांखिलरखौ नोंसोरो ओ माबायदि बिथिङावहाय आबादखौ मावनाय जायो जे माबानो मा होनो ओ बिजनेस हाथाय बाजाराव फानहैनायनि थाखाय थांखिजों ना नआव जानायनिल मावनाय जायो?
आंनाथ हाथाय बाजाराव फाननाय बिजिनेसनि थाखायबो मावनाय जायो।
अ बाजाराव बेसे-बेसेसो गोजान जायो नोंस्रानिफ्राय बेबायदि ओ बायलाय फानलायनि थाखाय हाथाय बाजारा?
गोजानाथ बांद्राय गोजान जाया। खाथियावनो दङ।
अ माजोंथो लांलाय लाबोलाय खालामो?
जोंहाथ नआव बाइक दङ बाइकजों लाङो।
अ अब्ला खस्थ गैया आरोना।
औ गोबां खस्थ नङा।
बेजोंनो लोगोसे नोंस्रा बे गोरान आबाद होननाय लोगो लोगो दाथ थारुन गायो बिदिनो भिन्दि
औ मावो थारुन भिन्दि आरो ओ जोगो गोजां बोथोर फैब्ला ओ बेस फोयो सिबिंबोयो आरो आलुबो गायो जोगोनारफोरबो गायो
अ बिब्दिबा दा नोंसिना हाया गोबां बुरजा दं बेखौ आङो नोंसिनिथिंजाय एसे मिथिनो मोनबाय ओ थारुनखौ थारुन खौ ओरैनो बिगाबैसेसो मावो नोंसिनि थिं बिथिंआव मावो बुरजा मावो ना खम थिंङै मावो
थ जोंहा ओरैनो बिगानै फोर-फोरल गायो बिदिनो गुबुनफोरा बुरजा बुरजाबो गायो खायसे इसेल गायो बिदिनो
गोबां
बिगानै
औ गोबां बिथिङाव रां आरजिनायनि मोनसे लामा मोनो आरोना फिसा आबाद आबाद हिसाबैबाबो बेजोंनो लोगोसे दे ओ बिदिनो मेसें बोथोरफोराव ओ आलु आबादफोरबो मावोदों
औ मावो आलु फान्थावफोर बिदिनो
औ औ औ नोंथां ओमफ्राय फाननायनि थाखायबो मावबाय नालाय बेयाव नोंसोरो ओ सायनायारि हासारफोर बाहायनाय जायो नामा
औ सिगां समावथ ओ बे ननि गोबोर हासारफोरखौनो होयोमोन दा दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय माने बिजनेस खालामनाय जाहैबाय नालाय बिनि दिहुनथाइखौ बां नो थाखाय मा खासे रासायनारि हासारफोर बो बाहा होनाय जायो आरो दानिया
अ बेयावहाय नआव जानायनिखौबो बेखौनो जायो ना ओ गुबुन माबानानै आलादा दोननानै हा बेबायद बिदि रासायनारि हासारखौफोर बाहायनाय जायो
जानायाथ समाव जानायानो जायो।
अ जेबो उसुबिदा देहानियाव जेबो खहा खालामनाय मोना मोनदाङा ने?
ओह मोननाया मोना
अ ओ नोंथां मोनसे खोथा जेनेबा दा थ थारुन आबाद गोबां मावना हायो नङा होमबा? थारुन आबादाव थारुन बेदरखौल' ओ फाननो थाखाय मावनाय जायो ना बिनि गुबुन बाहागोफोरखौबो फाननो थाखाय मावनाय जायो?
थारुनखौ?
उम बिनि बिबारफोर
बिबार औ बिबारबो फानो आरो बे बेदरखौ फाननाय जाहैयो आरो
अ ओरैनो बे थारुन आबादनि थाखाय बेसेसो गोबाव सम नांगौ नोंसोर ओ बेसेसो गोबाव समाव फानजायो नोंथाङा मिथियो मिथिया ओरैनो दान मोनसे ना मोननैफोरसो नांगौ?
ओ थारुनखोथ'
उम
दान मोनथामसोखौ गोनां जायोदां अ अ बेबायदिनो बे जोबनायनि उनावहाय आरो फिन ओ गोबु गुबुन आबाद मावनोसैलाय
औ माने थारुन था ओ थारुन गायखांनायनि उनाव माने बेयाव बेसरफोर फोनो आराम जायो आरो आरो जेब्ला बेसरखौ मोननानै फुखाङो होमबा निया आरो बेयाव थारुन गायफिननो मोजां जायो बिदि खालामो जोंहा।
अ ओमफ्राय ओ बिदिबा बै बेसरफोर फोनायावहाय बेसरफोरनिफ्राय बे ओ मा मेनलि मा दिहुननाय जायो बेसरनिफ्राय?
बेसरनिफ्रायथ' थाव थावखौ दिहु इदि होननाय मोनो आरो
उम उम बे बे थावखौहाय ओ बिदिबा नआवनो बाहायो ना ओरैनो नोंसोरो थावखौ फेरेदला लासिनो बेसरखौनो फाननाय जायो।
बेसरखौ फानो आरो माखासे न'आव जानो थाखाय न'आव माखासे फेरेदनानै लाबोयो आरो
अ हम हम
ओमफ्राय बांसिनखौनो फानोहरो।
सोलिनो थाखाय गोबां गाहाम मोनसे लामा दं नोंसोरनि थाखाय
औ मोजाङानो
ओम बेनिफ्राय ओ‌ गोबां बिथिङाव नुनो मोनो जे न'खर सोलिनायाव हाय जों आबादजोंबाबो सोलिनो हानाय जोंहा मोन मोनसे केपासिटिया फैबाय फैनायखौ आरो नुहरबाय आरो ना नङा होमबा? उम दालाय ओ आबाद हिसाबै बिदिनो लेस्रिफोरबो गायो नामा? सबायबिमा लेस्रि
लेस्रिखौ गायो। माने बांसिनानो लेस्रिखौ ओ जोंनि ओनसोलाव मेसेंनिखौसो गायो आरो। जेब्ला ओ खांखिलर जिंखाफोरा ओ ओ दिहुननाया जोबो बिफांफोरा रानलाङो होनबानिया बेयावनो आरो लगे लगे लेस्रा बिफांखौ गायो आरो।
अ मोनसे जोबनाय लोगो लोगो मोनसे गायनाय नामा?
माने मेसेंनिखौ गायो आरो ले-लेस्राखौ
मसे बिदिबाहाय लेसियावहाय अबे बांसिन आबादाव नोंस्रा मुलाम्फाया बांसिन जायो?
ओ जोंनि ओनसोलावथ बांसिन दा जिंखा जिंखाखौनो बांसिन नाय आङो
अ बियो खो खम समनि गेजेरावनो मोननाय जायो आरोना बिदिबा
औ माने मोजाङै मावोब्लाना सानफ्रामबो खानानै फाननो मोनो।
अ बेबायदि थासारि जालायो नामा?
औ।
अ
माने खाखनो हायि बायदिसो जालायो।
अ ओमबा थ गोबां गाहाम। मोनसे लामा दं नोंस्रा।
औ दं औ माने नखरफ्रावबो साख्रि बाख्रिबो गैयैजाया नालाय। बेफोरखौनो बांसिन मावनानै जायो आरो। माने जोंनि ओनसोलखि।
औ हाफोराबो गोबां
औ नंगौ।
उम दैफोरा खाथिफोर नामा एसे?
दैयाथ जोंनिखै बिदि दैमाफोर गैया होनब्लाबो हाफ्रा मोजाङानो।
अ। फुलुं खोबनानै थानाय आरोना। उम बेवहाय ओ ओ गुबुन ओ दैबाना आरिफोर जानायनि जेबो ओ सम्भाबना एबा ओ माबाफोर दंना गैया जायो नामा दैमानाफोरनि जेंनाफोरथ गैयाना?
ओहो गैया।
अ। जोंनिथिंजाय जायो जोंनिया गोबां दैबाना जानायनि थाखायनो जोङो मालाबा आबादा माइआ माबायाव सिङाव दै सिङाव थांनानै बिदिनो बिफाङा सेवलाङो बिदिनो जोङो हा खोबजालाङो जायनि थाखाय आबादा माया जोबां गोबां खहा जायो जों बे ख-खहा खौ सुफुंनोनो मालाबा जोङो बिदिनो ओ खस्थ जायो आरो थारमाने। सोलिनायावहाय अ दालाय नोंथाङा ओ मा थो मावगासिनो दङ बे साननैसोआवलाय ए बे साननैसोआव माथो मावगासिनो दङ दा?
आंथ' दा जेबो गुबुन खामानि गैया बे ओ मैगं थाइगं गावनाय गायनायफ्रावनो ओंखारफायो आरो माने। खामानियाव हाग्रा फुनाय मा फु नाय बेफोरावनो ओंखारफानांगौ जायो।
औ अब्ला बे ओ दाथ जेनेबा नैबे बोथोराव गोबां हाग्रा जायो बेफोरखौ ओ मुलि बायदिसिनाबो बाहायनाय जायो नामाखौ फोजोबनो थाखाय?
मुलिखौथ फास फार्स्टफोराव ओरैनो खनसेफोर होनाय जायो आरो हाग्रा थैनायनि बिनि उनावथ बिनि उनाव जेब्ला बिफांफ्रा गोजौ जाबा ओ जेंसिफोरखौ मालला जोबखांब्ला सिङाव माएख साया जानोसै नालाय हाग्राफ्रा रजखाया एथबां। ओरैनो एसेल ओम।
गोबां टेकनिक दं बिदिबा आबाद मावनायनि थाखायबो नङा होम
औ मावनो रोङोब्ला मोजाङानो
अ दे बिदिबा थां जोङो उनाव हाय मोजां सम लानानै सावरायफिनलायनायखौ खालामफिननोसै नङा होमबा दे बिदिबा